हेलौ
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय
नोंथाङा नोंथांजों एसे जौ बनायनायनि सायाव बा जौ बानायनायनि माखासे आदब खायदानि सायाव सावरायदों होननानै आङो नोंथांखौ ओ नोंथांजों सावरायनो होननानै
औ नोंथां नंगौ नोंथां औ हागोन नोंथां।
औ दा आङो ओ नोंथांनिफ्राय एसे ओ माने मोनथिनो लुबैयो बे जौ सावनायाव बा जौ संनायाव मा मा जिनिसफोर बा बा मा मा ओ मुवाफोर नांगौ जायो बेनि सोमोन्दै एसे मिन्थिनो लुबैदों।
औ दा जौ होननानै बुङोब्लाथ' जों मोनथिनो मोनखायो जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय। जौआ
नंगौ
औ बेखौ जोंङो माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जौ संनो थाखाय ओ बाखार बा लारु बानायनानै लाग्रोनाय जायो।
औ
बेखौ माबोरै बानायनाय जायो होनना बुङोब्ला बेखौ ओ माइरंनिफ्रायनो बानायनाय जायो। माइरंखौ लान नानै ओ सोमनानै बेखौ देबाय देनानै बे ओ जोंनि बारियाव मोननाय हाग्रायाव मोननाय मोखना बिलाइ होननानै बुङो जे
औ औ औ मिथिगौ।
बे मोखोना बिलाइ बिलाइ बा मोखोना बिफांनि बिबार बेखौ नैनो बानायनाय जायो बेखौ माइरंजों देफानानै सिथुमनानै बेखौ लारु बानायनाय जायो। बेखौ जौ सं संनायावहा ओ होनाय जायो। गलायनानै होनाय जायो।
औ नंगौ।
खौ गलायनानै माबायदि जौखौ संनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमाय
ओ जोंनियाथ' जौ संनो होनब्लाथाय माने जौआ जोंनि बर'नि जोंनि समाजाव ओ गोबांङैनो ओ जायगा आवग्रिबोनो हादों बा जावग्रि जागाखौ आवग्रिबोदों बेनि गेजेराव जोंङो जौखौ। माबायदि संङो होननानै बुङोब्ला जों एमाव बानायनायनि माखासे खान्थिफोरखौ नोंथाङा बुंफ्रोलांबाय एसे फोरमायलांबाय दा जौ खौहाय माबाददि सङो होनदोंब्ला जोङो गिबि गिबियावनो जों माइरंखौहाय जों माइरंखौ ओ संग्रोनाय जायो दै माने बेखौ संग्रोनाय जायो मोनब्लाथाय जेब्ला माइरङा बेयो मोनो अब्ला बेखौ ओ मोनसे प्लास्टिक बादियाव बरननानै बेखौ एसे गुसु खालामनाय जायो बेनि उनाव बै एमावखौहाय सुफ्रुना नै नों बेसेबां माइ रं लादों बे जखा हिसाबै नोङो बै एमावखौ लानाय जायो बे एमावखौ दर थाम बा दरब्रै बिदिनो सिफ्रुनानै बे खौ गलायनाय जायो आरो औ गलायनानै बेखौ आ बे माबायावहाय मा होनो बेखौ मोनसे ओ हान्दियावहाय सोनानऐ दोननाय जायो आरो बेयाव सोन सानसे बा साननै साननै सानथामसो
औ।
न' सिङाव दोननाय जायो अब्ला बियो माबायोब्ला ओ स संनो जुदि थियारि जाबायब्ला बेखौ ओ माने अरावहाय अरदाबावहाय बेखौ थिखोनानै बे जौ बेखौ बिनि सायावहाय माखासे ओ जौखौ माबादि बिनि ओ मा होनगोन बेखौ बिनि सायाव मोनसे हान्दि मोनसे फिसा होनाय जायो आरो बे जौ सरननो थाखाय आरो बिनि आरो गेजेराव बेे हान्दि खौ जेब्ला बेनि खफ'आ फै नो हा थावथाव मोनसे ओ गुदुं थानाय मोनसे हान्दिखौ बेनि सायाव होनाय जायो आरो आरो बेनि सायाव मोनसे ओ माबा थाबावो हान्दि मोनसे थाबावो बेआहाय दै खो दै होनाय जायो आरो दैखौ बे खौ गुदुं जाबानो जाबानो माने खेबनै खेबथाम बिदिनो सोलायनाय जायो आरो बिदिनो बेबादियैनो जौ खौहाय बानायनाय जायो
औ बिदिनो जौ खौ बानायनायनि अनगायैबो माइब्रानि बिदै फिसिनानै दोननाय होननानै जोङो खोनानो मोननाय जादों ना ओ बे माइब्रानि बिदै खौ माबायदि बानायनानै दोनो होननानै बुङो? ब्लाबो थिक बेबाय दिनो जेरै औ जेरै माइरंखौ ओ ओंखाम संनानै बेखौ प्लास्टिक ओ प्लास्टिक बा बेयाव बा गुसु खालामनानै इसे एमावखौ फोननानै दोननानै बेखौ हान्दि बा खान्थायावहा सोनानै दोननाय जायो बा मोजां जायगायाव बा बाल्थिंफोर खोबग्रा गोनां बाल्थिंफोराव दोननाय जायो थिग बेखौनो जोङो ओ गोबावसिम से बोसोर नै बोसोर बेबायदि दोननानै जोङो माने ओ औ फिसिनानै लोंनो हानाय औ लोंनो हानाय जायो बेखौनो जोंनि बायदि बायदि फुजा फाथाल बा बैसागु रंजा रंजानाय बा मागो रंजानाय बा औ हाबा हुखा बेफोराव जोंङो बाहायनो हायो औ थिग बेफोरबायदिनो
औ दा ओ जोंनि बर समाजाव बियो माबादि जायगा लाफैदों होनोब्ला जोंनि बर स बरनि माखासे ओ हौवाफोरा बा हौवा माहारिफोरा जोंनि बरनि हौवा माहारिफोरा जोंनिया आबाद मावनानै जाग्रा आबाद गाहाय हारि जोंनि हारिया। दा बे बेलायाव जोंनि ओ हौवाफोरा जोबोरैनो खामानि मावो। बा जोबोरैनो आबाद मावो माउ सोमो दा बिसोरो गाव सोरनि मेंनायखौ मेंगा होनो थाखाय बे बुस्थुखौहाय बाहायनाय जायोमोन आरो औ
बे सान्दुं गोसायावहा आबाद मावहैनाय ओ हौवा माहारि बा हालेवग्रा सुबुंङा बे जोंनि थिनानै दोननाय ओ जौ बि दै बा बे जौ गोरानखौ ओ लांनानै दुब्लियाव हाय लोंहैयोब्ला जोबोर थाजिम मोनो लोगोसे औ बेजोंनो इसे देहायाव बोलो फैनानै माने ओ आबादखौ आरो आरोबाव बोलो होनानै मावनो हानाय बिदि होननानै फोथायोमोन आरो
औ औ नंगौ आ बेनि बेलायावबो जोङो आथिखालनि मुगायाव माइब्राजों ओ जोङो बानायनायनि अनगायैबो आरो बेखौ आ बै जे माइब्रा गोसोम बेजोंबो बानायनायखौ नुनो मोनो नङासै?
औ
औ आरो जों मागो बैसागो बा गुबुन हाबा बिबा फोरावथ बेफोरखौ नांगौ जाखायो जोंनो बे गैयाबाथाय जोंनि बरनि हाबाखौनो माबा मोनसे आ माने माने गैयि बायद नाङो आरो औ नंगौ आरो बेयो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बर' समाजाव बे बेफार फालांगिनि बेलायावबो नोजोर होयोब्ला जों बे राहायावबो माने गोबां खौनो हेफाजाब होदों होननानै सानो दा नोंथाङा बेनि बेलायाव मा बुंनो सानो?
औ बेबो नंगौ ओ बे ओ जोंनि ओ बर' हारिनि न'खरफोराव ओ जेरै अमा फियो जेरै हांसो फियो थिग बेफोरखौनो जेरै जौखौ संनानै जौखौ दिहुनखांनानै बेनि जा ओ बेनि लास्ट दाउ औ बिदै जा थालांनाय बेखौ जा सावखांनानै थालांनाय अफ्रि होनो बेखौ बेखौनो अमा मा दाउ हांसोनो होनानै बेयावबो मुलाम्फा मोननो हायो औ बेनिफ्रायबो गोबां फा मोननो हायो
नंगौ औ
औ नंगौ
दा बुंनो थाङोब्ला ओ बियो जोंनि थाखाय माने जोबोद गुवार जायगा आवग्रिनानै लाबोदोंना? गोदो गोदायनिफ्रायनो बे बे खौहाय जोंनि समाजावहाय बाहायबोदों बा गोजौसिन मासि मोनबोनायखौ जोङो नुबोदों दा औ आरो नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबाफोर बुंनो लुबैदों नामा?
औ बेनि सायाव बुंनांगौ ओ बुंनांगौआ बेखिनियानो दा जेरै ओ जोंनि जौ गोरान बा जौ गिसि बा जौ बिदैया जेरैबायदि ओ बाखनाय जाबोदों बा मख'जाबो दों थिग बेबायदिनो बाख्नाय जा थाबाय थाथों इयुनावबो दा बे जोबलांनायनि लामायाव दा फैथों ओं बेखिनिखौनो बुंनो सानो। नोंथांनि बेलायाव नों थाङा माबायदि बुंनो सानो?
औ आ दा बेनो बेखिनियानो खौराङा जे आ जोंनि समाजाव बियो मोनसे ओ गोजौ मासि आवग्रिनानै लाबोदों नङा ओमबा दा? जौवा जोंनि थाखाय जोबोरैनो माने जोंनि समाजाव दोनै सिमबो बेयो बाहाय जाबोदों । दा बाख्नायथाव बेयो ओ बेनि अनगायैबो ओ जों बुंनो नागि रो जे बियो बेफार फालांगिनि बेलायावनो होन बा ओ आइ जोंनि बर'नि आइजोफोरा बेफोर खौ बेफार फालांगियाव लाब बोनानै बेनिफ्राय रां खामायनानै गावनि गथ'फोरखौ बा गावनि आ फिसाफोरखौ फोरोंनायनि आ ओ गेदेर गोलाव खालामनायनि लामा खौबो लाबोदों बेखौ आङो नुहुरो आरो जोंनि ओ बे जाय जायगायावबो बा बे ओनसोलाव बेबादि ओ माने जौ सावनानै बा फाननानै माने बिदिनो गावनि गथ'फोरखौ नायबोनाय बा फो ओ फेदेरबोनाय फोलावबोनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नों नोंसोरनि बे ओनसोल सोलाव बेबायादि ओ खालामोन नामा आं मोन
औ औ जोंनि ओनसोलावबो थिग बेफोरबायदिनो ओ ओ जौखौ संनानै बा ओ रांखान्थि बिथिङाव जौगानानै गावनि गथ' गथायखौबो गिदिर गोलाव खालामनो हानाय हाबोनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेफोरबायदिनो जौगालाव जौगालांबाय थाथों अरायबो आं बेखौनो सानो अब्ला
अब्ला आङो नोंथांजों बेनि सायाव सावरायनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय माखासे आ मिन्थि बाथ्राफोर खौ मिन्थिनानै जोबोरैनो गोजोननाय मोनबाय। अब्ला आङो बेखिनियावनो दोनथ'सै होननानै ओ औ औ बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ गोजोन्थों।